हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
दाथ आङो जिरायनानै दङ नोंथां
औ दा नोंथाङा जिरायना दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागौमोन ना
औ हायो
दा होमबा आङो आयदाखौ खोन्थानोसै आयदाया जाहैबाय बैसागु दा बैसागुआ मोनसे फोरबो नङा होमबा
औ
औ दा जोङो बैसागु होननाय लोगो लोगो जोङो गोद गोदान बोथोर सफैनाय लोगो लोगो नङा होमबा मिथिंगानि बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे मोनसे अखा हानायजों लोगोसे जिब जुनार गासैनिबो मोनसे गोदान सोलायनायखौ नुनो मोनो दा बेबायदि समाव जोङो बैसागुखौ फालि न नङा हबा नोंथां
नंगौ
दा बे बैसागुनि सेरांनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां
औ बैसागु होनोब्ला जोङो बर' ओनसोलावल' नङा नाथाय गोबां जायगायावहाय बेखौ बिहु होननानैबो मानिनाय जायो होननानै जों मिथिनो मोन आरो बियो बैसागु होनोब्ला जोंनि थाखाय बोसोरनि प्रथम आराम्भ जानाय बस बियो जोंनि थाखाय रंजानाय आरो बेबायदिनो न'खर न'खर मिनिनाय मोसानाय रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबांथार माने मोसानाय फुरथि आरो गोबांथार रोखोमनि ओंख्रि बा जानाय फिथा गोबांथार रोखोमनि जोङो जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो दा आं नोंथांनि मानसे माने मोनसे खालामनो सानदों आरो जे नोंथांमोननि जागायावहाय बे बैसाग बैसागु टायमहाय मा मा जानाय लोंनायजों फुरथि खालामनाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा
दा जोंङो बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंनि मोनसे बेखौ गोजां बोथोरा थांनानै गोदान बोथोर फैयो। दा बे गोदान बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो गोबां अखा हायो आरो फारसेथिं बिफां लाइफां जि राननाय बिलाइ सिरिनाय बेफोर गासैबो जोंनि बे बिलाइफोरा खिलिखांयो दा बेजों लोगोसे बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो मिथिंगाया मोनसे मा होनो रोदोमखांनाय गोदान खिलिनाय महर लायो दा बेबायदि समाव जोंबो सुबुंफोराबो जोंनि ओनसोलाव रंजाखांनानै मोनसे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो दा बे बैसागु फोरबो फोर जोंङो बैसागु फोरबोनि सानसे सिगां माने गोदान बोसोर गोदान बोथोर मोननायनि सानसे सिगां जोङो मोनसे मोसौ थुखैनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारियाव जोंङो जोंनि न'आव फिसिजानाय मोसौ बा बोरमा बायदिखौ जोंङो थुखैयो दा बेखौ थुखैनायनि मेन कारना जाबाय जिहेथु जोंहा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नालाय दा बेखायनो जोंङो मोसौजों आबाद मावनाय जायो दा बेखायनो बेखौ थांखिनानै जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बेजों लोगोसे जिहेतु गोदान बोथोर फैनायनि नि उनाव जोंङो मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनाय जागोन नालाय बेखायनो जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो दा बे मोसौ थुखैनायाव जोंङो गोबां फिसा फिसा नेमखा न्थि मानिनानै सोलियो दा जोंङो मोसौ थुखैनोब्ला जोंङो ओ लाव मा होनो फान्थाव पानियालाव बायदिसिना हालदैफोरखौ थुख्रा थु ख्रि हानानै जोंङो माला सुनाय जायो बेनि उनाव बे माला सुनानै आरो जोंङो दिग्लि लावथि बायदिसिनाजों जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनि उनाव जोंङो मोना मोनाबाथाय मोसौखौ जोंङो गोदान दोनदाल गोदान गोदान दोनदाल होनानै मोसौखौ गलियाव मोनसे आलारि बाथि फोजोंनानै जोंङो मोसौखौ खानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो जोंङो बैसागो बोथोर मोननायनि सानसे सिगां बेफोरबायदिनो जों मोसौ बैसागुखौ फालिनानै मोसौखौ थुखैनानै मान बावनाय जायो आरो दा बेनि उनाव लोगो लोगो मोसौ बैसागु जोबखांनायनि सान बेनि नि उनाव ओरै सार हाबो दा बे से खालार हाबनाय लोगो लोगोनो जोंङो उन्दैफोरा बा फिसा गथ'फोरा उन्दैफोरा गिदिरखौ मान बावो आरो बायदिसिना बिमा बिफाफोरखौ खुलुमो खुलुमनाय बिदिनो गामिनि बैसो जानाय गिदिर सुबुंफोरखौ मान होनानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय मोनसे खुलुमनाय हाबाफारि थाङो बे एक थारिक खालि बिदिनो बायदिसिना मोनसे जोंङो प्रग्राम लानाय नुयो बा ओ गिदिरखौ मान होनाय बा उन्दैनो अननाय जासिनाय बे फोरबायदि मोनसे प्रग्रा प्रग्राम लानानै एक थारिखखौ फालिनाय जायो आरो दा बेनि उनाव जेब्ला दुइ थारिख हाबगोन अब्ला जोंङो गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो मोनसे जोंनि हारिमुवारि दामग्रा खाम जथा सिफुं बायदिसिना थरखा बायदिसिना लानानै जोङो मोनसे बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो दा बेबायदि रंजानाय समाव जोङो बायदिसिना मा होनो गामि ओ न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मागिनाय जायो लोगोसे बेवहायनो जों खायसे ओ बैसागुफ्राव जोंनि जिथु ओ माइब्रानि जौ बिदै फिसिना दोननायफोरखौ जों लोंनानै मोसाना रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो गासै स्नि सान रंजायो रंजानानै बिनि उनाव जोबथायाव गासैबो ज'नो मोनसे लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बैसागो खौ जों बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा फारसेथिं नोंथाङाबो नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो बेनि सायाव नोंथां एसे फोरमायनानै होदो
औ औ नोंथां जोङो ओ मिथिगौ जे बैसागुआ एप्रिल जुन दानावहाय माने बियो जाजेनो ना जोङो बे ओ सन बे बेबायदिनो आरो बैसागु औ एप्रिलावहाय जोङो बेखौ फालिनाय जायो बे बैसागु बैसागुखौ ओ बेबायदिनो जोङो मिथिगौ बे बैसागु जे सब्दो बियो बर' राव आरो बिनि मिनिङानो जाहैबाय ओंथियानो जाहैबाय बै माने बोसोर आरो आगु माने बियो
आराम्भ' जानाय बैसागु माने बोसोरनि आरम्भ' जानाय होननानै ना आरो नोंथाङाबो गोबां बुंबाय औ औ बै माने बेयो बोसोर आरो आगु माने बियो आवगायनाय माने बिगिनिं गोदान ओ मोनसे आराम्भ' जानायनि औ बिनिखायनो बेखौ बैसागु होननाय जायो आरो बैसागु होन नानै जोङो बुङोब्ला दिनै जोङो नोंथाङा जेरै बुंबाय गोदान बोसोरखौ नाजावनाय आरो गोजाम बिदाइ गोजाम बोसोर खौ बिदाइ होनाय थ' बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो ओ गोबां रंजानायजों जोङो बे बैसागुखौहाय फालिनाय जायो ओ न'खर न'खर मोसानाय न'खर न'खर बिदिनो जानाय लोंनायजों आरो बेबाय दिनो आलासि बरायनायफोरजों ओ गामसा दख'ना गाननानै मो जां ओ रं बिरं गस्ला गाननानै रंजानाय जायो जोंनि बर' कालसारावहाय बैसागुनि जे ड्रेस मोनसे गाननाय दङ आरोना जेरै हिन ओ जों बिमा माहारि फ्रा जोङो गोजा ओ दख'ना गाननानै जों बेखौ माने गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस बेबायदिनो सादोर गोजा गाननानै जोङो माने बे बैसागुनि वेलकामखौहाय जों जोङो मिथिनो हायो आरो जे जोंनि बर' ओनसोलावहाय बैसागुखौहाय मा सेलेब्रेट खालामनाय जादों होननानै बेबायदिनो जोंनि रंजानायजों बे जोङो बे द्रेसखौ गाननानै जोङो रंजायो आरो बेबायदिनो जोङो फिथा बानायनायजों ओ अमाफोरखौ जोङो संनायजों मोजांथार ओ ओंख्रिफोरजों जोङो गावनि न'खरावबो जोङो बेखौहाय सेलेब्रेट खालामो आरो लोगोसे जोंनि लोगो आरो जोंनि खाथि नि खाथि खाला जोंनि थानाय न'खरफोरजोंबो जोङो बेखौ ओ रं जानाय जायो आरो बेजोंनो लाइमोनफ्राबो ओ गोबांथार बागुरुम्बा मोसानायफोर जों बे बैसागुखौहाय वेलकाम खालामो ओ आरो गावनि लोगोफोरजों हाय फुरति खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो खाम सिफुं दाम दामनायजों सेरजा ओ जोङो दामनायफोरजों जोङो रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ दा नोंथांमोननि थिंजायबो बेबायदि मोसानाय फुरथि खालाम खालामनायखौ ओ नुनो मोनो नामा
औ नोंथां नुनो मोनो दा बेनिफ्राय आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जिहेथु जोङो बैसागुखौ जों बर'फोरा बैसागु होननानै फालियो दा बेखौ बर'फोरल बर'फोराल नङा गुबुन हारिफोराबो फालिनाय जायो दा बेबाय दिनो जेरै असमियाफोरा बेखौ बहाग बिहु होननानै बुङो दा बेफोरबायदिनो गोबां नेमखान्थियानो जोंजों मिलायो बे बैसागु आरो बहाग बिहु बिसोरो बहाग बिहु होननानै फालिनाय जायो दा बेवहाय जोंनि मोसौ थुखैनाय बायदि बिथांमोनाबो थुखैयो दा फ्राय गासै नेमखान्थिफोरा गो फोरबो जोङो जेरै बैसागु मागियो बिथांमोनाबो गावसोरनि बिहु गावसोरनि हारिमुवारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै गावसोरनि दामनाय देनायफोरखौ लानानै दा बिथांमोनाबो रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो मोनसे बैसागु जिथु रंजानाय बेयाव गासैबो जों गोरोब अनलायनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो मोनसे हारिमुवारि हारिमुवाबबो ओनसोलाव मोनसे गोरोबलाना थानाय समाजाव मोनसे गोरोबला गोरोब गोरोबलायना थानायखौ दिन्थियो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु बोथोराव गोबां रंजानाय जों नुनो मोनो आरो दा बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे बुंबावदो जोङो बहाग बिहु दा बहाग बिहुनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों
औ नोंथां बहाग बिहु होनोब्ला जोङो जेरै जोङो बर'फ्रा बर' कालचारावहाय जोङो बैसागुखौ मानायो बेबायदिनो असमियाफ्रा ब्रांडों ओ गावसोरनि बहाग बिहु बेखौहाय बिसोरबो गावसोरनि नियम खान्थिजों बिसोरो मानायो माने माखासे मानिनाय नियमफ्रा एखे जेरै नोंथाङा बुंदों मोसौ थुखैनाय लाव फान्थावजों बेबायदिनो अकमिया बहाग बिहुआवबो जों नुनो
मोनो बोसोरै फिथा जानाय आरो बायदि रोखोमनि आ खायद फोर बानायनानै जानाय बेबायदिनो जोङो बे आसामिसफोरनि जे बहाग बिहु बेवहायबो जोङो नुनो मोनो बिसोरबो आ बेबायदिनो दय सिरा ओमफ्राय बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि जानायफोरजों बिसोरबो बे बहाग बिहु खौहाय मानायो आरोखि अब्ला जोङो नोंथां गोबांथार बैसागु आरो बिनि कालसारखौ जोङो रायज्लायबाय समायजों लोगोसे जोङो दोनदोनि नामा
औ दे जागोन दे नोंथां
औ